औ खोनादों ने
औ खोनादों औ
औ
माबोरै दं नोंथां?
दङ नै मोजाङैनो दं नोंथां
अ
नोंथाङा मिथिखोनोमोना
औ दंथयो दासान्दि मोजाङैनो दं इसोरनि अननायाव
औ औ जाथवाखैनो र' नै जाहां जाहांसो जादोंमोन
अ आंबो जाथनाय जायाखै
औ
ओमफ्राय नोंथां ओ जोंहा मोनसे बाथ्रा सावरायनो नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां
ओ ओ जों सावरायनो ओ गोनां बाथ्राखौ ओरै लानो जों आयदाखौ गोदो गोदायनिफ्राय औ गोदो गोदायनिफ्राय बर' माहारिया दासिमाव माबोरै संसार जाबोदों आरो माबाय दि मा बबे बबेयो सोलायलांखो बेफोरनि सोमोन्दै एसे सावरायनो जोङो
औ सावरायजागोन नोंथां
सावरायनो हागोना नोंथां ना
औ हागोन नोंथां
औ नोंथाङा फंनैसो ओरैनो सिनायथि होनो हागोन नामा बर' माहारिनि सोमोन्दै
बर' माहारिनि सोमोनदै
औ बर' माहारिया बबे गुबैयै बबे जायगायाव थायो ओ मा ओनसोलाव थायो बेफोरबायदिखौ
आं बाराद्राय नलेज गैया नोंथां
अ औ औ ओरैनोथ गुबैयै बर'फोरा आसामावनो दंना बांसिनै।
औ औ औ आसामावनो दं औ औ
आरो बिनिफ्राय बिथांमोनहा बर' माहारिया माने बांसिनै हाग्रा ओनसोल हाग्रा खाथियाव थानो मोजां मोनो गामि ओनसोल‌
औ औ नोंथां औ
ओ सोहोराव बांद्राय थानो बिसोर मोजां मोना जाहैदों बेबायदि आरो जों नुनाय नुबोनाय आरो मिथिबोनाय बायदि जोंनि बर' माहारिया बांसिनै सोहोराव थानो मोजां मोना नाथाय आथिखालाव सोलायबोदों आरो एसे आथिखालाव सहरावबो जोंनि बर'फोरखौबो थानाय नुदों।
नुनो मोनो नोंथां
गामियाव सिगांनिफ्रायनो दंखायो बेबायदिनो बेनि अनगायै बर'फ्रा गोबां हारिमु दंना हारिमुनि सोमोन्दै बिदिनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय बायदि बायदि रोखोमनि
औ नोंथां
हारिमुजों लोगोसे जोंहा आरो बर'फोरा थुनलाइबो दङ। रावबो दङ हांखोबो दं बेबायदिनो गाससिबो दंजोबो आरो बर' फोरा मोनसे गेरेमसा माहारि होनोब्लाबो जोङो बांद्राय गोरोन्थि जानाय नङा।
औ
बिनि गेजेराव नोंथाङा बर'फोरनि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा ओरैनो मा मा ओंख्रिफोर दङ
औ औ बर'नि ओंख्रि होनबाथ' गिबियाव एसे मैनानो जाहैबाय अनला दाउ नारजि सबाइ सबाइ खारै नाफाम
औ
बेफोर बर'नि जोंनि बांसिन माने माबा आरोना
औ आरो नोंथां गाननाय औ नंगौ नोंथां गाननाय जोमनायनि बेलायाव नोंथाङा माबाफोर एसे बुंनो सानो नामा
ओं गाननाय जोमनायावथ' जोंहा बर' आइजोफोराथ' जोंहा दख'ना दख'नाखौ बांसिन गानो दख'नायानो जाहैबाय जोंनि बर' आइजो माहारिनि थाखाय मोनसे सिनायथिबो
औ
ओमफ्राय जोंहा हौवाफोरनि हिसाबै दङ जोंहा गामसा आर'नाइ फालि औ बेफोरनो जाहैबाय जोंनि बर'नि मोनसे सिनायथि जाहैबाय नोंथां ना
औ नंगौ
औ
आरो बेनिफ्राय जोंहा दंबावो बर' माहारिया मोनसे हुदा दङ जिब जुनार फिसिनाय गोदो गोदायनिफ्रायनो माने हाग्रायाव थाग्राा नालाय बर' हारिया जिब जुनार फिसिनायाव गोसो होबोनायखौ जों नुनो हायो आरो मिथिनो हायो बेनि गेजेरावनो
दा जों बर'फ्रा बबे बबे जिब जुनारखौ न'खरफोराव बांसिनै फिसियो नोंथाङा एसे बिदिन्थिफोर बा एसे फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ बर'फोरावथ' बर'फोरनि न'खरावथ' बांसिनानो मोसौ गलि मोसौ गलि थानाय हिसाबै मोसौखौनो बांसिन फियो मसौ गलि बेखौथ' बांसिन बर'फोरनि न'खराव नुनो मोननाय जाखायोनो आरो बेजों लोगोसेनो आरो जोंहा बोरमाफोर बोरमाफोरखौबो फिसिनाय जायो आरो बिदिनो दाउ अमा अमा अमाखौबोथ' गुबै बांसिन बर'फोरा फिसिनाय जाखायो
आरो औ
औ
बेनिफ्राय नोंथां बर' माहारिफ्रा आबाद बिथिङावबो गोदोनिफ्रायनो गोसो होबोदों बिथांमोना जों बर' माहारिफ्रा आबाद बिथिंनि बेलायाव बबे बबे बबे आबादखौ बांसिनै मावो होन होननानै नोंथाङा सानो आरो नोंथाङा मिथियो
आबादनि बेलायावथ' जोंहा माइखौ बर'फोरा बांसिन मावनायखौ आं नुयो नुदों नुबोदों बिनि उलायाव आरो बिदिनो गोरां खेत हिसाबै जेरै बेसरफोर बेसर बिदिनो आरो बिदिनो मा
पथल जिंखा औ
औ औ नारेंफोरखौबो गायनायखौ आं नुबोदों आरो नारेंफोर बिदिनो थालिर
औ बिनि उनाव नोंथां नोंथाङा बबेबा मोनसे आबादनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन नामा बे आबादखौ माबोरै मावनाय जायो जेखि जाया नोंथाङा जेखौ मिथिगौ बेखौ नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिगौ नामा
माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिगौ र' मिथिनायाथ' एसे
औ एसे खोन्थाना होलाय नोंथां
माइ आबादखौ मावहोनो थाखायथ' जोंहा माइदिनि गोनांथि जाग्रो ना नोंथां
औ औ
औ बे माइलिखौ गिबियावनो जोंहा जावसेरना लानानै जावनानै लानानै उनाव बेखौ बस्थायाव सोनानै जेनेबा फुख्रि बा दैफोराव दैमाफोराव बेखौ सोंग्रोनानै जायोना
औ
सोमग्रोनानै बेखौ उनाव साननैसो बिदिनो जेनेबा गाजा बेरसान्दो बेखौ दोननानै उनाव बेखौ हा गोमोनाव बेखौ फोनाय जायो आरोना नोंथां औ ओमफ्राय बेखौ उनाव बिनि उनाव बेखौ फोखांनायनि उनाव बेखौ उनाव गोजौ जाबाथाय गायनो सम जाया जाबाय जेब्ला बेखौ फुनानै उनाव बेखौ गायनाय जायो आर नादां
औ
औ ओफ्राय
बेनिफ्राय औ
बिदिनो फिथाइ ओंखारबाय जेनेबा माइआ
औ
उनाव ओमफ्राय बेखौ हाना लाबोनानै बा दुब्लिनिफ्राय लाबोनानै जेनेबा न'आव मारा होनाय जायो
औ
गोदो समाव बांसिनथ' मोसौजों मारा होबोनायखौ जों नुयोमोन
औ नंगौ औ
खोनादों ना नोंथां
औ नंगौ
दानियाथ' जोंना गोदान मुगा जाहैबाय नालाय जोंना जोंहा बांसिन टेक्टरजों बा मेचिनजों मारा होनायखौ जों नुदों आरोना बिदिनो ओमफ्राय उनाव जों बारियाव दोनथुमनानै दोननाय जायो आरो ना बेखिनियानो नोंथां औ
नोंथांनिफ्राय माइ आबादनि सोमोन्दै मिथिनानै ओ आं मोजां मोनबाय एबा आं मिथियामोन एसेबां माने बे माइ गायनायनि आदब खायदा खान्थिफोरखौ मिथिनानै आं गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां बिनिफ्राय फैयै फै जोंहा औ बिनिफ्राय फैयै फै जोंहा बर' माहारिया मोनसे हुदा दं मैगं थाइगंनि बेलायावबो मैगं थाइगं बा हाग्रानिफ्राय मुलि बुथुमनाय बेफोरबायदिनो हाग्रा सेराव थायो नालाय बेनिखायनो बिनि गेजेराव बर'फोरा मा मा मैगं थाइगं जायो नों नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मिथियो नामा जायफोरखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो
मा होन्दो नोंथां
हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय बर'फोर जाग्रा मैगंफोर
औ हाग्रानिफ्राय बुथुमनायाथ' जोंहा हाग्रायाव खेरा दाफिनि
औ
औ
बिदिनो गोबां मोननाय जायो आरोना
औ औ
हेल' नोंथां
औ औ खोनादों
औ बेखिनियानो जाबाय दे नोंथां आं बारा एथ' मिथिला मिथिजोबा माने नोंथां
औ आरो बेनि गेजेराव मोनसेबाव बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै जाबोयो माने जिब जुनार बिदिनो ना दाउमा दाउसा बेबायदिनो मैहुर खालामनानै जाबोनो मोजां मोनग्रा मोनसे हारिमोन आरो दासो एसे खमायबोबाय हाग्रा हाग्रा रैखाथि गोबां जोंहा आथिखालाव आयेनफोर फैबाय बेनिखायनो दाना इसेबां बिदि मैहुर खालामनाय जाला बा मैहुर खालामनाय बेखौनो जाथारला होनजायो
औ औ
नाथाय जों गोदो गोदोनि जारिमिनफोराव बा जोंनि आबै आबौमोन बुंनाय मथे जों मोनोमोनदि हाग्रायाव जोङो मै होहैनाय अमा अमा होसोनाय आरो बिदिनो ना बेफोरबायदिनो बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ मैहुर खालामनानै जयै बिदिनो लोगो नांनानै साब्रै साबाफोर लोगो नांनानै जयै मैहुर खालामनानै लाबोनानै न'आव जाफैनाय बेफोरबायदि जोङो खोनाबोदों आरो आबै आबौनि खुगानिफ्राय नाथाय आथिखालाव बेबायदि एसेबां जाला
औ
औ आरो बेनिफ्राय जोंहा दङ बर'फोरा बायदिसिना मुलिफोरखौबो हाग्रानिफ्रायनो बुथुमनाय जायो जेरै मैगंफोरनि बेलायावबो मुलिफोर हाबनानै दं माने बिदिनो प्रटिनफोर बा गोखा गोखै बेफोरनि गेजेरावबो मुलिफोरा माखासे मुलिफोर हाबनानै दं जेरै खेरादाफिनि आरो बिदिनो दङ मानिमुनि ओ मैथ्रु बिबार बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगंफोर दं आरो बेफोरनिफ्राय जोङो माखासे मुलि हारिनि जा गोनांथि जोंनि मोदोमाव गोनांथि जायो बेफोरखौ जों मोननो हायो जाहैदों ओ बेनि उनाव नोंथां जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथनोसै नामा जोंना समाबो जाबाय खोनादों नोंथां औ
हेलौ दे